हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
अ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ औ आंनिफ्रायबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरबाय
औ औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ आं माने मोनसे टपिक्स लानानै रायज्लायनो फैदोंमोन। औ बेनो जाहैबाय जिब जुनारनि बागै जिब जुनारनि बागै आं मोनसे राय्लायनो थाखाय नोंजों आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय जिब जुनारखौ जोङो माबोरै फिसिनाय जायो आरो मा मा जिब जुनार जुनारा न'खराव फिसिजायो। बेबायदिनो मा मा जिब जुनारा हाग्रायाव थायो। बिफोर बेफोरनि बागै नोंथांजों एसे रायज्लायनो फैदों आरो। नोंथां औ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
न'आव फिसिनाय बोर जेरै जिब जुनारा जेरै ओ बोरमा मोसौ बिदिनो दानिया मोसौ जारसि थायो। ओमफ्राय दाउ अमा
औ नंगौ नोंथां औ
औ बिदिनो जों ओमफ्राय बोरमाखौ जोङो ओ जोङो बोरमाखौ जों फ्रामबो खुलिनो हायो। ओ औ ओ जेरै दानिया गोबां खुलिसै बोरमानि फ्राम ओ जेरै बोरमाखौ औ आरो दाउनिबो जोङो फ्राम खुलिना लानो हायो। जेरै न'नि दाउ औ औ आरो दाउ दाउफोरा गोबां रोखोमनि थायो। जेरै ओ बयलार दाउ थायो, आमफ्राय कयलार थायो ओमफ्राय औ न'नि लकेल दाउ थायो बेफोरखौ जोङो नौनो फ्राम खालामनानै लानानै जोङो गावनि जिउखौ सुंथाना लानो हायो आरो। मोसौखौबो जोङो बेबायदिनो फ्राम खुलिना लानानै जोङो गावनि जिउखौ ओ सुंथाना लानो हायो आरो। माने जों दा बेकार औ बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदि जिब-जुनारखौ फिसिनानै बा फ्राम खालामनानै जोङो फिसिनानै गाव गावनि जिउखौ जोङो सुंथाना लाखिनो हायो आरो।
औ नोंथां औ बेबायदिनो गोबां जिब-जुनारा न'आव फिसि फिसिजायो होनबा नोंथां बेबायदिनो ओ दाउ फोरखौबो जोङो फारार् खालामनानै फिसिनो हायो बा दाउखौ जोङो दाउ मासे माने दाउ जो ओ दाउ जोलाबा बा दाउ ओ जोख्लि बुङो नङा होमबा नों बेबायदिनो ओ बिसोर माने मानै मानैजोंसो बिसोरनाबो फिमिलि जायो नालाय बेबायदिनो फिसा बारायो नालाय नोंथां बेबायदिनो दाउ फिसा खौ बिस दाउ फिसाखौ बिसोनिफायसो जों मोननो हायो बेबायदिनो दाउ फिसाखौ जोङो ओ बुरजायै बेबायदिनो जोङो बुथुमनानै मोनसे न'वाव बा मोनसे जायगायाव बेखौ जोबथेनानै फार्म खालामनानै ओ बेखौ आदार होनानै बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो नो थां बेबायदिनो जोङो ओ बे दाउ फिसाखौ जोङो फोथांनानै लाखिनानै बेखौ जोङो देरब्ला बा बियो बियो देरब्लाथाय बेखौ जोङो फाननानै माने हाथायफोराव फाननानै बा बेपारिफोरनो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो नों बेबायदिनो ओ बे राङानो जोंनि न'खराव माने जोंनि न'खराव अनसुंथाइ होयो आरो। रोना नोंथां बेबायदनो ओ अमा फोरनिबो जोङो फाराम खालामनो हायो। नोंथां बेबायदिनो जों अमा खौबो फाननानै जोङो गोबां रां अनसुंथाइ मोननायखौ जों नुनो मोनो। नोंथां बेबायदिनो बोरमा बा नोंथाङानो बुंलांखाबाय बा बोरमानि सोमोनदै बा बोरमाखौबो जोङो फार्म खालामनानै बेबायदिनो जोङो फिसा बारायहोनानै माने जोङो फाराम खालामनानै बेखौबो जोङो फाननानै जोङो रां अनसुंथाइ मोननो हायो आ ना नोंथां हाथायफोराव जेरै बेफारिफोर बेफारिफोरनो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नों
औ आरो दाउफोरखौबो ओ दाउ फिसा नोङो नोंथाङा दाउ फिसा फाननायनि अनगायैबो ओ जोङो दाउ दाउ बिदै दाउ बिदै थायोना बे दाउ बिदैखौबो जोङो ग'लाफोराव ओ कार्टन हिसाबै हिसाबै जोङो फानहरनो हायो आरोखि
औ औ
दाउदैनि बिदैखौबो बेबायदि आरोखि ओ आं नोंथांनिसम मोनसे सोंनि ओ नोंसोरनि गामियावहाय दाउफोरनि फार्मफोर दंबाय बायो नामा
दोंनायाथ दोङ नोंथां बेबायदिनो दाउनि दङ बिदिनो अमानिबो दं बिदिनो बोरमानिबो दं बिदिनो अनेकथा फार्म माने फार्मखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो
दे बुंलाय नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो बा कयलार दाउ बा न'नि दाउआनो जा जोङो फार्म खालामनायखौ जों नुनो मोनो बा फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना फाननानै औ
ओमफ्राय बोरमा बे मेन्दाखौ सिनायोना नोंथाङा बोरमा मेन्दा
औ
औ नोंथांमोननि गामियावहाय बोरमा मेन्दा फोरनि जोलैफोर दंबाय बायो नामा
बिदिथ बोरमा मेन्दानि माने जोलैखौ आं नुनो मोनाखै नोंथां नोंथाङा गुबुन सोंथि सोंजागोन
नोंथाङा मा जिबखौ न'आव फिसिनानै बांसिन मोजां मोनो जेरै दाउ बोरमा अमा ओमफ्राय दे बिदिनो बायदि बायदि माबे मोनसेखौ नोंथाङा न'नि सिब जुनारखौ न'वाव फिसिनानै साबसिन मोनो फोरमायनो हागोन नामा एसे
माने साबसिन मोननायखौ आरोना नों नोंथां औ आं साबसिन मोननाय आं साबसिन मोननाय जुनारानो जाहैबाय माने दाउ आरोना दाउ दाउखौ आं साबसिन मोनो बयनिस्रायबो जिब जुनारनि भिथोराव आरो ना
औ ओ
बिदिनो गोबां जिब जुनार थायो बा न'वाव बेबायदिनो सैमा मावजि बेफोरबायदिनो गोबां जिब जुनार थायो होमबा नङा नोंथां
हेलौ औ नोंथां नोंथाङा बोरमा फिसि बोरमाफोर नोनावहाय
मोजां खोनायाखै आवाजखौाव नोंथां खनसे बुंहिनो हागोन नामा नोंथां
खोनाबायना नोंथाङा औ औ नोंथाङा बोरमा फिसिफेरबाय नायफेराखै न'वावहाय
बोरमा औ फिसिफेरबाय नोंथां
औ औ ओ जेनेबा ओ मा होनो बोरमा बोरमाया माबेसेसो ओरैनो जोलै जादोंमोन नोंथांना
बोरमायाथ जोहख जोलै जानायखौ नुनो मोनदों बा माथाम बा मानै इफोरबायदि जोलै जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां बोरमा फिसिनो होनो होनोब्ला बोरमानो गांखोबो होनो हानांगोन माने गांखो हानानै होनो हानांगोन बेखौ जोंङ जोथोनबो लाखिनो हानांगोन नोंथां
हानांगौ हानांगौ हानांगौ औ नोंथाङा बोरमानो बिलाइफोर बा गांखोफोर हानानै होबाय थायो नामा न'आवहाय
औ नोंथां बेबायदिनो जोङो गाम्बारि बिलाइ बि बिदिनो मिस्थां बिलाइ जोङो बिदिनो हाग्रा बिलाइ गोबां गांखो हानानै जोङो बोरमाखौ फोथांनानै लाखिनो हायो
औ औ आओमफ्राय दाउनो ओ माब मोनसे आदारखौ नोंथाङा बांसिन होनो मोजां मोनो माबे मोनसे आदारखौ बांसिन
औ बिदिथ' दाउआथ' बिदि माने ओम माइनि माइरंनि ओंखामनि अनगा बिसोरो ओ बिसोरो बेखौनो बांसिन जायो आरो ना थां बेखौ बेयाव आङो बांसिन आदारखौ माने माइखौ होनाय जायो आरोना नोंथां माइ आरो ओंखाम बेखौ बांसिन होनाय जायो आरो नों
औ ओ जोङो आलासिफोर फैब्लाबो जोंनो न'नि दाउाहाय जोबोद थिगन ओ ओ मा होनो बेखौ ओ हेल्प खालामो ओ जेरै जों बेदर लायब्रबनो हायाब्ला जोङो न'नि दाउखौनो जोङो बुथारनानै जों आलासिनोहाय होनो हायो आरो दाउनि बिदैखौबो जोङो आलासि
नंगौ नोंथां
औ एवना एबा रुनानै जोङो होनाय बिदि गोबां ओ दाउआनो जा बा जोंङो मा मोनसे हमना ला जोङो माबा मोनसे कलेजाव एडमिसन खालामनायानो जा बा माबा मोनसे गस्ला बायनो बा रिसार्ज मबाइलनि रिसार्ज खालामनो बिदियाव जोंनो दाउआ गोबां ओ बेबायदिनो हेल्प खालामो ओ बाजाराव फाननानै जोङो फैसा मोननायजों जोङो प्रेस लोगोसे रिसार्च बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि गोबां ओ गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हायो आरोना
औ बेबायदिनो ओ अमा खौबो जोङो ओ फार्म खालामनानै बा बेखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला ओ अमा फाननानैबो गोबां न'खराव अनसुंथाइ मोननो हायो बा बिदिनो न' न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला न'खर गंसे सलायनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो बा जानाय लोंनाय माइ दं दैरं गाननाय जोमनाय बेबायदिनो गोबां जों अनसुं थायखौ मोननो हायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ नोंथाङा मा जिरादखौ मोजां मोनो न'आव फिसिजानाय
आङो बांसिन मोजां मोननाय न' फिसिजानाय जु जुनारा जाहैबाय आङो आंबो दाउखौनो बांसिन मोजां मोनो
औ नोंथां
दाउ फिसिनानै आङो आंनि नांगौखौ सुफुंनाबो लायो जेरै आंना रिसार्च जोब्बा आङो दाउखौ फाननानै हाथाइ बाजाराव फननानैहाय रिचार्स खालामनाबो लानो हायो आरो आङो गावनि ओ नांनाय नांनाय बेसाद जेरै ओ गाननाय जोमनाय ओमफ्राय जुथा सेन्देल बेबायदिजों आङो ओ बायनानै लायो आरो दाउखौ फाननानै
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोङो गावनि जिउखौ माने बेबायदिनो जोङो फाननानै माने रां अनसुंथाइ मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना
औ औ नोंथां औ ओ नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय जिब-जुनारनि बागै औ जिब-जुनारनि बागैबो गोबां मिथिना मोनबाय मिथियै बाथ्राफोरखौ
औ नोंथांजों रायज्लायनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय माने मिथियै बाथ्रा खायसे बाथ्राफोरखौ खौ नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला औ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नामा औ दे